नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
गोजोन फुंबिलियाव नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय सिगाङावनो।
औ नोंथांनिसिमबो ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय।
दनै नोंथांनिसिम आंनि कल खालामनायनि जाहोनानो जादों दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन। बे टपिकआनो जाहैबाय मिथिंगानि सायाव।
औ
अब्ला नोंथांजों आङो मिथिंगानि सायाव रायलायजागोन ना?
औ सावरायजा
अब्ला आं जागायनोसै।
अक
मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथियो बयबो। मानोना जोङो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै दं बयबो। जेरै जों नायनो थाङोब्ला मिथिंगाखौ मिथिंगानि स महरा जोबोर समायना। आरो गोमोथाव। मानोना जोङो मिथिंगानि था खायसो थांनानै दङ बुंनो थाङोब्ला। जेरै जोङो मिथिंगाखौ नायदिंगोन। अब्ला जोङो नुनो मोनगोन। गोबां बिदि समायना रमायना मिथिंगानि सायाव सोनारनानै दङ। जेरै जोङो मिथिंगाफोरखौ नायनो थाङोब्ला मिथिंगायाव जि-जि-जिरादफोर एबा बेसाद फ्रा गोलैयो होनना जों बुंनो थाङोब्ला दंफां लाइफां बिदिनो गासै हाजो हाला दाउमा दाउसा गासै मिथिं बेफोर गासैबो मिथिंगानि सायावनो गोलैयो।
औ।
आरो मिथिंगाया जोंहालागै बिदि मोजां बिदि मोजां दिन बोथोर आरो अक्सिजेनफोरखौ जोङो लाबो होयो। दिनै जोङो मिथिंगानि सायाव जोङो नायनो थाङोब्ला बिदि बिफां लाइफांफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बिथिं ओहोम मिथिंगाफोरखौ जों नायोब्ला बिदि बिफां लाइफां बिदि समायना रमायना गोबां हारिनि दंफां लाइफांफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेफोर गासै बिफां लाइफाङानो जोंहा लागै बिदि बारफोरखौ बार होनायाव आरो बिदिनो जोङो लागै बिदि सान्दुं गोसानि समाव जोंनो बिदि सायहाफोरखौ जोंनो होयो आरो जोङो बिदि मोजां थाजिम आरो बिदि थान्दा जोङो बिदि बारहावाफोरखौ जोङो बिफां लाइफांनि थाखायनो जानो मोनो। बिफां लाइफांनिफ्रायनो बिदि नांगौ बादि जों अक्सिजेनफोरखौ मोननो हायो बिफां लाइफाङा बिदि साननिफ्राय अक्सिजेनफोरखौ सोमनानै बिसोरो जोंनि लागै बिदि अक्सिजेनखौ जोंनि लागै अक्सिजेनफोरखो जोंनो लागै बिदि थांना थानायनि मोनसे राहानै जोंनो होयो आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मिथिंगायाव गोल्लैनाय बिदि दाउमा दाउसाफोरखौबो जों नायनो थाङोब्ला दाउमा दाउसाफोराबो गोबां बिदि रोखोमनिफोर दङ जेराव दंफांफोरनि सा एबा दालायफोराव बानानै गोबां बिदि बिरथिंलाबायो एबा बानानै बिदि मेथाइफोर खनथिंबायो आरोबाव बिदि दाउमा दाउसाफोरा बेफोर गावसोरनि मेथाइ एबा रावफोरजों जोंनि गोसोफोरखौ बोदोर खालामो आरो मिथिंगाखौ समायसिन होयो आरो मिथिंगा दानि गासै गाबफोरखोनो बि दाउमा दाउसाफोरा आरोबाव समायसिन होयो आरो जोङो नायनो थाङोब्ला बिदि मिथिंगायावनो बिदि नुनाय गोजौ गाहाय बिदि हाजो हाजोआ जेरै गोजाननिफ्राय बिदि समायनाहरो बिदिनो जोंनि जिउखौ खौबो एबा गोसोखौबो गोजोनग्लाय होनो हायो हाजोआव बिदि बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोर दङ आरो जिब जुनारफोर थायो आरो गोबां रोखोमनि हारिनि बिदि फिथाइ सामथायाइफोरखौबो जोङो हाजोआवबो मोननो हायो आरो बिदि गोबां रोखोमनि
लाइफांफोरखौबो जोङो हाजोआव मोननो हायो आरो जिब जुनारफोराबो हाजोआव थायो बिन बायदि रोखोमनि जों मिथियै गासै हारिनि दंफां लाइफां जिब जुनार गासै रोखोमनि लाइफांफोरानो बे हाजोआव जों मोननो हायो आरो बिदिनो औवाफोरखौबो जों हाजोआवबो मोननो हायो आरो जों मिथिंगायावनो मोननाय जेरै दंफां लाइफांफोर बेफोरफोरखौ जोङो बिदि जोंनि ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरावबो जोङो बाहायो बिनि दंफां लाइफांफोरनि बिदि गोरान जाना थानाय बेफोर बनफोरफोरखौ जोङो बाहायो सिगांनि दिनाव बेबायदि जोङो एलपिजिफोरखौ जोङो मोननो थाङामोन नाथाय दिनै एलपिजि गेस फोरखो जोङो बांसिनो बाहायो नाथाय गोदोनि समाव जोङो एलपिजि गेस फोर जोङो मोननो थाङामोन बेखायनो जोङो गोदोनि समाव बिदि लाइफ ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जि औवा बेफोरफोरखो जोङो दाननानै बिदि गोरान खालामनानै जोङो बेखौ अर सुयोमोन बेजोंनो आरो जोंनि जानाय आदार बेफोरखौ जोङो ओंखामफोरखौ जोङो औवा बिदि गोरानफोरजोंनो सङोमोन आरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि दंफां लाइफांफोरनि गोरान बिदि सिरिनाय बनफोर बेफोरफोरखौनो जोङो अर जरायनानै जोंनि जानायनि ओंखाम बिदि ओंख्रिफोरखो जोङो सङोमोन आरो बिदिनो जोंनो मिथिंगाया गोबां बिदि सहायफोरखौ होदों जेरै जोङो नायनो थाङोब्ला बिदि दंफां लाइफांफोरा जोंनि गोबां बिदि न' बां लुनायफोराव गोबां बिदि नांगौ जानाय जोंनि खामानिफोराव हेफाजाबखौ जोंनो लागै होदों आरो जों जानाय जों जानाय बिदि फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिदि दंफां लाइफां फोरनिफ्रायनो जोङो मोनो आरो जोङो बिरि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जि फिथाइ सामथाइ बेफोरखौबो जोङो जानानै गोबां सक्तिफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नांगौ रोखोमनि खामानिफोरखौ बाहायनो हायो नोंथाङा मिथिंगानि बागै आंनो माबाफोर खोथाफोर बिजिरनानै होनो हागोन नामा
औ थारैनो नोंथां नोंथाङा जा जा बाथ्रा बुंलांदों बेफोर बाथ्राफोरा गासिबो सैथोआनो नोंथां मानो होनोब्ला मिथिंगाया मोनसे सुबुंफोरनि सम्पद नङा होनब्ला जोङो दाथ' जोङो बेफोरबायाददि मिथिंगानि सायाव सोनारनानैसो दं होनजायो नङा होनब्ला नोंथां जे जोङो न' ल न' गंसे लुनांगौब्ला बेखौ देस थाबोब्ला जोङो कार्टफोरनि गोनांथि जायो बेफोरखौ जोङो जे जों गायनानै दोननाय बिफां फोरा गोदोर गोदोर जायो बे बिफांफोरखौ दानफायनानै जोङो जोङो बे बिफांनिफ्रायनो कार्ड बानायनानै जोङो न'खौ लुयो बा जोङो बेराफोरखौबो जोङो जोंनि गायनानै दोनखानाय मिथिंगानि फ्राययाव मोननाय औवा बेफोरनिफ्राय जोङो गोबां नांगौ जानाय आइजें आइला मुवा बेसाद बा न' गंसे लुनायाव न'नि बेरा बेफोरखौबो जोङो होनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नों
गासैबो बिथिङावनो मिथिंगाया जोंखौ हेफाजाब होबोदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ मिथिंगायावनो मोननो हायो बा नांगौ मैगं थाइगंफोरानो जा फिथाइ सामथायाइानो जा गोबां गोबां रोखोमनि गोबां गोबां मुवा बेसाद जोंनो मिथिंगाया होयो दाथ' बेफोरबायदि जोङो मिथिंगानि सायाव एसेबांहाय सोनारनानै थानाय नङा दा जोङो जे सुबुङा गावनो मावनानै गावनो जानो रोंबोदों जेरै माइ आबाद मावदों सुबुङा गावनो माइ आबाद मावदों बा मैगं थाइगं गायदों बेफोरबायदिनो जोङो दा सोलिबोदों दाथ' एसेबां जोङो मिथिंगाजों नांगौ फथाबना थानाय नङा नाथाय गोदोनि समावहाय जोङो गोदो गोदाय बा जोंनि सुबुं सुबुं माहारिया बोरै सोमजिदों बे समनिफ्रायनो जोंहा मिथिंगायाव सोनारनानै थाबोदों सुबुं सुबुं माहारिफोरा माबोरै होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय समावथ' जोङो जेब्ला ओ मानसिया जोनोम जाजेनदोंमोन अब्लानि समावथ' जोङो न' लुनानै लानो रोङामोन नङा होमब्ला नोंथां? जोङो जोङो गंसे लुनानै लानो रोङामोन बेफोरबायदि दा जेरैबायदि सुबुंफोरा खामानि मावनानै जाबो गासिनो दं जोङो बेफोरबायदि मावनानै जानो रोङामोन गिबियाव जोङो मा ओ जोङो जि जोमबो दानानै गाननो रोङामोन। गोबां बेफोरबायदिनो दा जेरैबायदि खामानि जोङो मावबोनानै जाबोगासिनो दं बेफोरबायदि जे खौनो रोङामोन जोङो गिबियाव मा जोङो ओ जोंनि आदारा मा बेखौबो मोनथियामोन ओ जोंनि गाननाय जोमनाय सि जोमफोरा मा बेखौबो जोङो मोनथियामोन बेनि थाखायनो जोङो मिथिंगायावनो बा दंफांनि बिलाइफोर बा दंफांनि बिगुरफोर खौनो गानोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा बा जोङो बिफांनिफ्राय मोननाय बा बिफांनि बेदर बेफोरखौ जायोमोन बिफां बिफां गोबां बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथायाइ बेफोरखौसो जोङो जानाय थांनानै थायोमोन बा मिथिंगायावनो थानाय जिब जुनार बेफोरखौ जोङो सि-सिखार खालामनानै जायोमोन बा बुथारनानै जायोमोन आरो बेफोरखौ बुथारनो थाखाय जोंनावथ' दा जेरै खारुवा बेफोरबायदि गोबां बोरला बेफोरबायदि गोबां जन्थ्रफोर दङ नङा होनब्ला नोंथां गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि मोनामोन जोङो मिथिंग गायावनो मोननाय अन्थाइ बेफोरखौ देखावनानै ओ नांगौ जानाय जन्थ्रुफोरखौ बानायनानै लानानै बेफोरजोंसो जोङो बेफोरबोसो गोदोनि सुबुंफोरा मैहुर खालामनानै जायोमोन। ओ दा बुंनो थाङोब्ला बिसोरहा जोङो दा जेरैबायदि न' लुनानै थानो रोंबोदों बेफोरबायदि बिसोरहा न'बो गैयामोन बेनि थाखायनो बिसोरो दंफांनि बिलाइ फोरजोंनो बा दन्दरफोर दन्दरफोर खुरनानै बेफोरावनो सिथाबोनानै जिउ खांबोनायखौ जोङो मो-मोन्थिनो मोनो आरो गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय बा जोङो बिजाब फरायनानै मोनबोदों उन्दैनिफ्रायनो बेफोराव जोङो बेफोरबायदिनो गोबां सिगांनि जारिमिनफोरनि बागै मोनथिनो मोनो जे गोदोनि सुबुंफोरा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै थांनानै थाबबोदोंमोन दा जेसेनो गोदान मुगा मोनबोदों एसेनो जोंना जिउ खांनायफोरा एसे मोजाङाव फैगासिनो दङ गोदोनि दिनावहाय दानि रखम एसेबो नङामोन गोदोनि समाव थानो थाखाय जागा बा जोङो अरनबारिफ्रावसो थायोमोन। बेफोरबायदिनो गोबां ओ मिथिंगानि गेजेरावनो गोबां जारिमिन हाबनानै दङ नङा होमब्ला नोंथां? ओ दानि सुबुंफोरासो मिथिंगानि सायाव गोबां खहा खालामदों जेरै ओ हादानफोरखौ सिफायनानै बा अरनबारिफोरखौ सिफायनानै बेवहाय न' लुनानै थायनानै जिब जुनारफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों। बेनि अनगायैबो जोङो बिसोरनि जायगाखौ सेननानै लाहैदों नालाय जोंनि जायगायाव फैनानै ओ सुबुंफोरखौ सुबुंफोरनिबो खहा खालामदों। ओ बेफोर मिथिंगानि जिब जुनारफोरखौ खहा खालामदों होननानै बुंजायो आरोना नोंथां जाहाथे सुबुंफोरा बेफोरबायदि खैफोदखौ गावसोरनो खालामनानै लानाय जादों मानो होनोब्ला जे बिसोरनि थाखानाय जागाफोरखौ सिफायनानै लाहैनायनि थाखायसो बिसोरबो उदैनि सलायाव जोंनि ओनसोलथिं फैनांगौ जाहैदों
बेखौनो फोरमायनो सानो आरो नोंथां आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। दा होनब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय आं मोनथियै बाथ्राखौ दिनै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो हाबाय।
औ थारैनो नोंथां औ।